हेल'
ओ नोंथा खोनादों ना
औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा मा खामदों दायो
अ आङो दायो ओरैनो दङ।
अ नोंथाङा दसे सम होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ आं नोंथांजों मोनसे टपिकनि सायावसो रायज्लायनो नाहरनाय जादोंमोन
औ
ओ जोंहा टपिकआ जाहैबाय आबाद मावनायनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायना होलांनांगोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
अ
औ दा होमबा आं जागायनोसै ना ओ दायो जेनेबा जोङो आबाद मावबो होनोब्ला जोंहा आबादखौ मोननै रोखोमनि मावनाय जायो जेनेबा जोंहा दैज्लां बोथोर आरो मेसें बोथोर बे मोननै बाहागोआव जोंहा आबादखौ मावनाय जायो आरो जेनेबा जोङो दैज्लांआवहाय बिदि बिनो उह गोबां खेथिफोर मावनाय जायो जरै बिदिनो दैेलांआव मोननाय मुवाफोर जेनेबा बे माइ आबाद बेनिफ्राय बिदिनो जोङो खुमब्रा बान्था ओ बिदिनो दैज्लांनि जोङो बानलु बेबायदिनो जिंखा, बहल बिदिनो बायदि रोखोमनि जोङो आबादफोरखौ माव मावनाय जायो आरो
औ औ
बेनि अनगायैबो जोङो दायो बांसिनै मावबाय थानाय आबाद हिसाबै जोङो बर'फ्रा गोदोनिफ्राय मावबाय थानाय हिसाबै जोङो माइखौ बांसिन बिनो मावनाय जायो आरो जेनेबा जोङो थांना थानो थाखाय जोंहाथ' ओंखामनि गोनांथि जायो नालाय बेनि थाखायनो जों माने माइ आबाद मावनाय जायो आरो दा जोङो माइयाबो माइ आबादखौ जेनेबा माबोरै मावो होननानै बुङोब्ला जोङो बेखौहाय गिबियाव जोङो हालेवबोनानै लानांगोन जेनेबा बेनि उनावहाय जोङो माइलि बानायो माइलि बानायनानै बेखौहाय जोङो खोथिया फैयो खोथिया फोनायनि उनावहाय जोंहा बेखौहाय ओ गायो आरो ब हालौवनानै मोजाङै खननै खनथाम हालौवनानै जों गायनाय जायो दा बेनि उनावहाय जोङो बेखौहाय जेब्ला मोनो अब्ला जोङो बेखौहाय मेसिन बा मानसिफोरानो जेनेबा जोङनि गामिनि सुबुंफोरानो हायो आरो जेनेबा बेखौहाय हानानै जेनेबा जोङो बेखौहाय मेचिनावहाय आजिखालि गोदोहायथ' जेनेबा माबाजों होनाय जायोमोन ओ। बिदिनो मोसौजोंनो होनाय जायोमोन आरो माराखौ दानि जुगावथ' जेनेबा जोंहा मेचिन ओंखारबाय दा मेसिनाव सोनानै होबानो जोंहा माने दा मोजाङै जेनेबा खम समनि समावनो जोंहा माने बेखौ मोननाय जाबाय आरो दा जोंहा माइखौहाय ओम दा बेबायदिनो आरो जोंहा बिदिनो मैगंफोर जेनेबा फटलफोर मोनो आरो बेफोरबायदिनो मैथा मैथा बांगाल बेफोरबायदिखौ मोनो आरो जोंहा दा मैथाफोरखौबो बेफोरबायदिनो मावनाय जायो आरो जेनेबा जोंहा हालेवगोननानै जेनेबा दैलां जायैनि सिगांनो एसे एदभान्सै माने जोङो फि फोगोनानै लाखानाय जायो आरो
जेहेथु जोङो हालेवबाय हालेवनानै जोङो बिदिनो हाथाइफोरनिफ्राय जोङो मैथा बेगर बायनानै लाबोबाय बा जोङो न'फ्रावबो दोनखानाय थायो खायफा खायफानाव जेनेबा जोङो बे मैथाखौहाय फोनाय जायो आरो ओमफ्राय बेखौहाय जोङो एसे देरोब्ला जेनेबा बेखौहाय बिजौखानाय जायो बिजौ खायाबा माने मैथाया मोजाङै माने गोथाव जाया होननानै जों मिथियो आरो माने जेसेबां बिजौ खानानै बिजौ खायो अब्ला जेसेबांनो माने मैथाया गोखै जायो होननायखौ जों मोनथियो माने बेखौहाय जोङो गरम बोथोरावहाय बांसिनै जानायखौ जों नुनो मोनो आरो मैथाफोरखौहाय। जोङो दायो ओ दैज्लां बोथोरावहाय जोङो नाफोर जेनेबा दुब्लिफोरावहाय बा दिदिनो जाम्फै जामलाफोराव जोङो खाथि खालायावनो जेनेबा नाफोर गुरनानैहाय बे मैथाजों जोङो ओ संनानै जानायखौ नुनो मोनो आरो। दा बेफोरबायदिनो जोंहा आरोबाव माने गोबां जेनेबा पटलफोरखौबो जोङो पटलफोर आबाद मावनायफोराबो बेफोरबायदिनो जेनेबा जोङो हाफोरखौ मोजाङै एवनानै लाग्रोनांगोन बा जोङो खायफा खायफा बैसांनिबो फटल होयो जेनेबा बैसां सायावहाय मावनाय जायो आरो जेनेबा बैसां खालामनानै बे बेयावहाय आरो जोङो मानला होनानै बैसां सायावहाय जोङो बेखौहाय ओ गोजौआवहाय थायहोनाय जायो आरो ओमफ्राय खायफा खायफा माने ओ फथला मोननै रोखोमनि आरो बैसांनि ओमफ्राय हानि दा हायावबो होनाय जायो आरो बेखौहाय माने जिगाब होनानै गाहायावहाय बिदिनो रोदाखौ गायसिगोन जोङो बे रोदाखौ गायनायनि उनावहाय जेब्ला पटला मानलायो अब्ला जोङो ओ बेखौहाय जोङो जिगाबजों खालामनानै होनाय जायो आरो बेनि उनावहाय ओ बेन्दों ओंखारनानै बियो फिथाइखौ थायनो हमो आरो बेफोरबायदिनो जोङो फटलखौ गायनो ओ गायनायनो जोङो रांखौ सावरिनि थाखायबो जोङो मोजां मानो होनोब्ला जोङो बेखौहाय फाननानैबो जोङो न'खर सुंथानो हायो आरो आरो बेफोरबायदिनो जोङो ओ जानो थाखायबो ओ बेखौहायनो जोङो न'नि अर्गेनिक हिसाबै जों जानो हायो आरो दा नोंथाङा बेफोर बिदिनो आबाद मावनायनि सायाव एसे फोरमायनो हागोन नामा जेनेबा माबायदि माब बिदि आबाद मावो नोंथांमोननिथिं बेसे फोरमायनानै होदो
ओरैनोबाथ' नोंथाङा माखासे खिनि फोरमायना गालांखाबाय जोंहा आबाद होननानै बुङोबाथ' आबादा मोननै होननानै नोंथाङानो फोरमायखाबाय जोंहा मेसें बोथोराव मावनाय आरो दैज्लां बोथोराव मावनाय आबाद दायोथ' दैज्लां बोथोर दा जोङो बांसिनानो माइ गायनाय माइ आबाद मावनायखौहाय नुनो मोननाय जायो। ओरैनोबाथ' जोङो माइ गायनो, माइ गायनानैहाय जों दायोहाय माने जिउ खुंनायखौ बांसिनखौनो नुनो मोननाय जायो। जोंहा माइ आबाद मावनो थाखाय जोंहा आबादाव सिगांग्रो नांथारगौ आगजु होननानै बुङोबाथ' सिगां समाव जे मोसौजों हालेवनानैहाय आबादखौ मावनाय जायोमोन नाथाय आथिखालावथ' बांसिनानो ट्रेक्टरजोंसो हालेवनानै आबाद मावनायखौ जों नुनो मोननाय जायो आ सिगां समाव जे आबाद मावनायावहाय नांथारगौ आगजुफोर बाहायो होनबा जोंहा नांगोल, मै, बेफोरखौ माने जोङो बाहायनायखौहाय नुनो मोननाय जायोमोन आरो। आरो जोंहा आबाद मावनायावहाय ओरैनोबाबो हासार होनो थाखाय जोङो गोबोर हासार बेफोरखौहाय बाहायनाय जायो। बेनि फाय जों माइखौहाय सिगांग्रो फोनानै लाग्रोनांगौ जायो। बेनि उनावसो जों माइ आबादखौहाय गायनाय जायो। आरो आथिखालावथ' बांसिनानो गोरान खेथि मावनायखौबो नुनो मोननाय जायो। आरो जोंहा गोरान खेथि होनोबा मैगं थाइगंजों जो लोगोसे साफात बागान बेफोरखौ खालामनायखौबो नुनो मोननाय जायो आरो गय बागान फाथै बागान बेफोर जोंबो माने आबाद मावनानै जिउ खुंनायखौ जोङोहाय नुनो मोननाय जादों आरो। आरो जोंहा दायो साफाताव पादखौहाय जोङो सिगांगोर फुलि गायनानै बेखौ गेदेर खालामनो थाखाय मुलि सारनाय बेफ्राव हासार बाहायनानै बेखौहाय जोथोन लानानै जोङो खानानैहाय बेसेन गोसा माने जोङो मुलिफोर होनानै रां आरजिनायखौ जोङो आथिखालाव नुनो मोननाय जादों आरो बेफोरजोंनो बांसिन बेफार फालांगि मावनायखौबो नुनो मोननाय जादों आथिखालाव थ' दा बांसिनानो दानियावहाय मैगं-थाइगं फाननानै बेफार फालांगि सोलिनायखौहाय नुनो मोननाय जायो। जोंहा दायो गय बागान खालामोबा जोङो गययावबो गोबां मुलाम्फा मोननाय जायो आबाद मावनायावहाय। जोङो बेखौहाय खौहाय फिसानिफ्रायनो लानानैहाय बेफोरखौहाय फेदेरनाय सिबाङावहाय देरजासेबांहाय जोङो जोथोन लायोबा उनावहालागैहाय जोङो फिथाइनिफ्राय माने फाननानैहाय जों गोबां गो-गोबां बेसेन मोननाय जायो रां मोननाय जायो आरो बे बेफोरजों जोङो गोबां जिउ खुंनो हायो आरो सहाय मोननायखौहाय नुनो मोननाय जायो आरो। आरो जोंथिंथ' बांसिनानो दायो गोरान खेथिखौ बाद होनानै दैज्लां बोथोरावहाय दायो आबाद मावनायाव जों माइ गायनायखौसो बांसिन नुनो मोननाय जायो। जोंथिंहाय माइ आबादखौनो बांसिन मावनाय जायो आरो माइ मावनानैहाय माइ आबाद मावनानै जोङोहाय बेनिफ्रायनो बांसिन थांनानै थानाय लामाखौ नुनो मोननाय जायो आरो। बेफो बेनिफ्राय जोंहा माइ गायखांनानै जोङो माइखो बाइनिफ्राय जोङो जेब्ला फिथाइ थायो अब्ला, जों बेफोर माइ फिथाइखौनो जोङो जानायजों लोगोसे जोंङोहाय फाननानैहाय जिउ राहा खुंनाय खौहाय आथिखालावहाय बांसिन नुनो मोननाय जायो। ओरैनोबाथ' जोंङोहाय सिगां समावहाय एसेबां माने माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायामोन नाथाय आथिखालावहाय दायो जों थिंहाय बांसिनानो माइ आबाद मावनायखौहाय नुनो मोननाय जायो मानो होनोबा जोंथिंहाय गोरान खेथिनि एसेबां माने अभाब गैया जोंथिं बांसिनानो माइ आबादखौसो बोसोराव खनसे मावनानै जानायखौहाय माने मोननाय जायो आरो ओरैनोबाथ' फ्रायै गुबुन जायगायाव बांसिनानो गोरान खेथिजों लोगोसे माइ आबाद मावनायखौ नुनो मोननाय जायो जोंहा दायोथ' दैज्लां बोथोरावहाय मैगं थाइगं मोननाय होननानै बुंङोबा दायो फिन्दि आरो सबाय बिमा मैथा बेफोरखौ जोंङोहाय खांख्रिखला बेफोरखौनो जोंङोहाय दायो मोननाय जायो आबाद मावनानैहाय बेफोरखौनो जोंङो जानायजों लोगोसे फाननानैबो जिउ राहा खुंनायखौ आथिखालाव बांसिनानो गोबां नुनो मोननाय जासै आरो।
औ
दे बिदिबा नोंथां दोनथ'नोसै जोंहा समानो जाबाय।
औ औ दे नोंथां बे दा औ
नोंथां खौ निसिम गोजोननाय थाबाय दान्दिसे नोंनि बेसेन गोसा समखौ' होनायनि थाखाय।
औ औ औ नोंथां।
औऔ